औ नोंथाङा फ्रि नामा रायलायनो थाखाय।
औ आङो फ्रिनो दङ नोंथां।
अ नोंथाङा मा खबर?
हेलौ
हेलौ औ खोनादों ना?
औ खोनादों आङो खोनादों,
औ नोंथांना माबायदि ख'बरफ्रा,
अ आंना खबरा मोजाङैनो दथ'यो नोंथां।
औ दिनैहाय ओ नोंथाङा मा मा, खामानि मावखो, दिनै सानसेयाव मा मा मावखो?
आतसा नोंथां नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
आंङोथ दा एसे माने सानसे मावनानै एसे रेस लादों आरो जिरायनानै दङ। खोनादों ना? हेल' हेल' हेल'
दा ओरैनो दं।
औ औ एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जानानै दं नामा? खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ माने आं नोंनि आवाजखौ खोनानो मोनाखै। ना माने नेटवर्क एसे प्रब्लेम जादों नामाथाय?
औ आस्सा दा नोंथाङा खोनाबाय ओमबा?
औ औ मोजां खोनाबाय।
औ दा नोंथाङा ओरैनो दङ।
औ दा माने सानसे मावबाय मावनानै दा एसे जिरायनो समाय मोननायखाय जिरायनो
औ औ दा नोंथाङा ओरैनो दङ। अ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ औ दाथ दैज्लां बोथोर बेथ जादों नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा बे दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद मावनाय जायो। दा बे आबादनि सोमोन्दैनो जों एसे सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजायो
औ दा जोङो आबाद मावोब्ला जोङो बै मा होनो दैज्लां बोथोरनि जिहेथु अखानि आबाद माइ आबादखौ जों मावनाय जायो ए दा बे माइ आबाद मावनायाव जोङो माइखो जोङो माबायदि गायनाय जायो। मा मा माइ गायो माइखो ओ जोङो मा मा माइखो मा मा समाव गायो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ जोंनि ओरै जायथ जोङो बांसिनानो दा ओ गायगासिनो दङ आरो ना। आरो ओ बेयो जोंनि ओरैहाय बांसिन जोङो रनजितखौहाय गायो आरो रनजित माइखौ मानोना बियो जानायावबो मोजां आरो बांसिन एरोबो नालाय बिनि थाखाय जोंनि ओरै ओनसोलावहाय बांसिनानो बे रनजित माइखौहाय ओ बांसिन गायो आरो आरो बिनिफ्राय जोसा माइखौबो गायनाय जायो जोसाखौ नाथाय बियो बारा एरनो नागिराखाय बियो माने जोङो गावनि गाव न' न'खरनि आनथाल' बेबायदि गायनाय जायो आरो आरो इसे बारा जायोब्ला फाननायबो जायो मानोना जों बयबो मोनथि गौ नालाय जोसा माइ रं बा माइआ बिराद दाम जायो। थ' बेखायनो बे बांसिन मानसिया जायफ्रा हानाय मानि गायो आरो आग्लायनाय मानि उनाव हाय बिजनेस बाइदि बो फाननाय बाइदि बो जायो आरो माइरंखौ आमफ्राय बेबायदिनो माइब्राखौबो गायो माइब्राखौथ' जोङो दा ओ दिसेम्बर नभेम्बर डिसेम्बर बेबायदि मासावहाय जोङो फिथा जानाय बा आ ओ बेबादि दि ओ बाहायनाय जायो नालाय माइब्राखौहाय ख्रिसमास फोरावहाय बा माबा मोनसे सिजोनावहाय जोङो माइब्रा खौहाय माने बाहायनाय जानायखायनो माइब्राखौबो गायनाय जायो आरो।
औ औ आदसा
बिदिनो सादु माइ होननायबो दङ सादुखौबो गायो आरो खि सादुआबो जानो गोथाव गोरलै गोरलै जायो आमफ्राय रुनाय माइ रंफोरबो गोबां गायनाय जायो आरो।
औ
दा नोंथांमोननिथिंजायबो ओम बे एखेखौनो गायो ना ओ दस्राबो गायदेरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माइखौथ' जों एखेयनो गायनाय जायोना जोंनिबो बायस मुथि गायो। दा नार्सारिनिफ्राय लाबोनाय बायना ओ रन्जित गायो। नारजायजं जों गायो फारसेथिं फुल फाख्रि गायो। दा बायदिसिना गोबां माइ फोरा गायनाय जायो जोसा गायनाय जायो हा हा लाना हा गायो आरो। दा हमना ला एसे बोरि दै खम थानाय बा इयाव नाथिया जं गायना होयो ओमफ्राय दै बुरजा थानाय बा इसे रनजित गायना होयो बेनिफ्राय आरो जोसा माइब्राखौथ' जोङो बांद्राय गाया इसे ओरैनो ओ जोसा खौ जोङो ओंखाम जानो आन्था इसे गायो आरो लोगोसे माइब्राखौ जोङो फिथा जानो नान्था इसे गायो आरो। दा बेबायदिनो जोङो आलासि औ आलासिफोर फैब्ला जोङो जोसानि ओंखाम जाहोनो हानाय बायदि जोसाखौसे गायना लानाय जायो आरो।
दा बेनिफ्राय नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं ओरैनो माइफोरनि दामफोरा ओरै बोरै जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ दा गायखांनायनि उनावहाय आरोना मोननायनि आबादखौ मोननायनि उनावहाय?
औ
ओ जोंना ओरैहाय ओरैजाय माने बिदिनो जोसाफ्राथ' नोङो एक्स' बिदि बारो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो नोङो मायब्राफ्रा आसि थाखा केजि जायो आरो आसि बिदि केजि जायो ओमफ्राय नोङो माइरं जों माइजों माने जेब्ला आबादखौ मोनोना बे समावहाय जोङो फोथारावनो बायहैनो हायोब्ला एसे खम जायो आरो। ओमफ्राय
औ खोनादों नोंथां।
औ ओमफ्राय बेबायदिनो आबादखौहाय मोननायनो लोगोसे जोङो फोथाराव बायोब्ला एसे खमावनो मोनो माइखौहाय आमफ्राय बेखौनो बे माइखौनो जोङो सौनानै जुैदि जों ओ माइरं बानायोब्ला बे दामसिन जायो आरो बेबायदि। बेबायदि रोखोमनि दा नोंथांमोना न'आवहाय ओ गायोना बे माइफोरखौबो दा।
औ दा जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोबा माइ गायनाया फ्राय जोबफ्रामबायानो नों थां।
ओम
औ ओ जोंनिथिं जिहेथु ट्रेक्टरजोंसो बांसिन आबादखो मावनाय जायो नालाय ओ बेखायनो ओ थाब जोबसिनो आरो जोंथिं गायनाया। ओ दानियाथ' मोखौ मोसौदो हालेवनानै गायनायखोथ' खम नुसै ओ खम नुसै माने मोसौ दा हालेव नानै आबाद मावनाया नुनो मोनलानो दे दा जोंओ मोस सौ खो मार्थ बे ओ मोसौ गायखो गाइखेर जानो थाखायल'सो फिनाय जायो आरो।
दा बांसिन माने सुबिदा खौहाय मोनबाय बांसिन माने सम एसे समावनो गोबां ओ ए रो नालाय। ट्रेक्टरजोंहाय ना ओम बेनिखायनो बांसिन मानसिफ्रा औ।
ट्रेक्टरजों जोङो खम समावनो गोबां हालेवनो हायोना।
औ आरो बांसिन एरियाखौ कभार खालामनो हानाय बेखायनो मानसिफ्रा बेवहाय सुबिदासिन मोनसै आरो।
औ औ। दा बेबायदिनो आबाद मावनायफोराव औ खोनादो ना नोंथां। ओरैनो आबाद मावनायफोराव ओरैनो हासार बाहायोब्ला मा रोखोमनि हासारफोरखो बाहायो ओरैनो नोंथांमोनहा एसे फोरमायना हागोन ना?
ओ जोंनावथ' ओ जे नेचारेल हासार जे मोसौनिफ्रायनो मोनो बे गोबोरखि हासारखौनो जों बांसिन बाहायो आरो। मानोना दस्रा दस्रा रोखोमनि फा मेरला केमिकेल फार्टिलाइजार फोर दङ नाथाय जोङो बांसिन जोंओ ने चारेल
औ।
जे जोंनि देहानि थाखायबो खहा जाया आरो नोङो गायनायाव बो रासिन ओ बेनिफिट जायो आम मुलाम्फा जायो बिनि थाखाय जोङो बांसिनानो नेचारेलि बे ओ मोसौ बे माबाखौनो जों बाहायनाय जाय यो आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोनहा
औ माने नोंथांमोननि ओनसोलथिं बांसिनानो आबाद मावनायाव जिबियारि हासारखौ बाहायनाय जायो आरो न'
औ औ।
औ जिबियारि हासारखो बाहायोब्ला ओ हानि गुुनाबो थाबाय थायो।
थायो आरो बियो माने उननि समावबो बेयावहाय जेबो देमेज बा माबा मोनसे
औ गोहोम औ गाज्रि गोहोम गोग्लैया आरो।
औ औ जों बेखौहाय बाहायबाय थानो हालाङोना मानोना जोङो माइजों ल' नङा अनेक रोखोमनि आबादखौबो जोङो माइ मोनखांनायनि उनाव जों मावनो हाबावो।
आतसा।
ओम दा नोंथांमोना बे दैज्लां बोथोरावहाय ओ मा मा बे माइजों लोगोसे मा मा आबादखौ मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा
दा जोंनि ओनसोलावथ दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिनानो माइ आबाद खोनो मावनाय जायो। दा बिदिथ दैज्लां बोथोराव खायफा खाफा साफा न नखरफा नखरनै ओरैनो ओ जिंखाफोरखौ गायनाय नुयो आरो आरो जिंखा आबाद मावनाय नुयो दा बेबायदिनो ओ लेस्रा आबाद मावनाय नुयो आरो नाथाय बांसिनानो जोंना ओ दै दै थानाय जायगा नालाय बेखायनो आबादखौ बांसिन मावनाय नुयो आरो माइ आबादखौ बांसिन मावनायनि नुयो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो ओ रासायनारि हासार बा मुलि रासायनारि मुलि बे बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसिनो आरो
औ
औ
अब्ला नोंथांमोननिथिंजाय हाय माने बेफोरबायदि आबादखौबो बे ओ मा मा मै था बेफोरबायदि आबादखौबो मावो नामा मैगंफोरखौबो गायो नामा
जायगा लाना जायगा गायो मैगं आबादखौबो मावो खिन्थु खम नुनो मोनो आरो दा सोरबा सोरबा आरो गावनि एसे न जिंफोराव ओरैनो मैस्थाफोरखौ फोन दोननाय जायो मैथाफोरखौ ओ जाहाथेसे दैज्लां बोथोरनि ना गोरलैफोरजों एसे जानो मोनो ओ दुब्लिनि नाफोरजों जानो मोनो बेखौ नायनानै एसे मैथा ननि बारिफोराव मैथा फोना दोननाय जायो आरो बहाबा बहाबा दैज्लांनि लावखो गायना दोननाय जायो आरो
उम आ दे अ अब्ला टाइमाबबो जाबायना समायाबो जाबाय होनोमबा मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनायजों
औ आस्सा नोंथां औ औ नोंथांजोंबो सावरायनानै आं गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय आबाद मावनायनि सायाव ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे गोजोनथोंसै